औ नोंथां
औ खोनादों
औ खोनादों दे
औ नोंथाङा फ्रिबा आं दैज्लां बोथोरनि सायाव एसे रायलायनो सानदोंमोन।
औ रायलायजागोन दे नोंथां।
थ दैज्लां बोथोराव मा आबाद मावनाय जायो बेनि बागै सावरायनोसै आरोना।
औ औ सावरायजागोन।
नोंथांमोननि ओनसोलाव दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद मावनाय जायो बुंनो हागोन ना?
जोंनि ओनसोलाव दैज्लां बोथोराव गोबां रोखोमनि आबाद मावनाय जायो। जोंनि ओनसोल लाव बर'फ्रा बर'फोरनि गुबै आबादानो माने माइ आबाद आरो
औ
बेखौ दैज्लां बोथोराव मावो जोंनि ओनसोलाव बैसागोनिफ्राय आसिन
बेफोर दिना लासे मावनाय जायो आरो जोंनि ओनसोलाव बेखौ जोंनि ओनसोल लाव गिबियावनो बोसोरसे सिगाङावनो माइज्लि दोनखानानै बेखौ हाले एवनानै जों खोथिया फोनाय जायो सोमना दोनग्रोयो आरो कि गिबियावनो माइ माइखौ दैयाव सोमनानै बेखौ साननै सोमना दोननानै बेखौ बोखांनानै बेखौ गाजा बेरहोनानै बेखौ हायाव फोनाय जायो बेनो बेखौनो खोथिया बानायनानै जों ओनसोलनि मानसिफोरा गायो आरो
जोंनि ओनसोलावथ गोबां रोखोमनि माइ गायो जेरै परिमल रन्जित आइजं बेफोरबायदिनो गोबां रोखोम खुमनि माइ गायो आरो जोंनि ओनसोलाव आरो जोंनि ओनसोलाव माइ माइब्रा जोसा बेफोरबायदिबो गायो बेखौ जों ओनसोलाव माइ माइसालि माइ होननानैबो बुङो आरो
औ
जोंनि ओनसोलाव माइखौ बांसिनानो आमथिसुवानि सिगाङाव माने गायनायखौ नुनो मोनो माने गायनाय जायो आरो आमथिसवानि सिगाङाव जोंनि ओनसोलाव बे परिमल आइजुम रन्जित बेफोरबायदि बायदिसिना माइखौनो आमथिसुवानि सिगाङाव गायो आरो बेनिफ्रायो आमथिसुवानि उनाव जोंनि ओनसोलाव गायनाय माइखौ माने माइसालि माइ बेखौ जोंनि ओनसोलाव बांसिन सुबुङानो माने माइसालि माइ बेखौ आमथिसुवानि उनाव गायनाय जायो आरो बेखौ आमथिसुवानि सि सिगाव गायनो मोना होननानै जोंनि ओनसोलखं एसे फोथायनाय दं आरो गोदोनिफ्रायनो औ आमथिसुवा समाव आरो जोंनि समाव माने हालेवनो मोना माने द दुब्लियाव औ दुब्लियाव जोंनि ओनसोलाव हाखौ जावनो मोना होननानै फोथायो आरो बे समाव माने सानथामसिमहालागै जोंनि ओनसोलाव दुब्लियाव हालेवा माइ गाया खोथिया फुवा जेबो बेफोरबायदि हानि खामानि मावा आरो आमथिस थुवा समाव जोंनि ओनसोलाव माइ गाय माबाफोर बेसाद हेबनो दङब्ला बा माबाफोर खालामनो दङब्ला औवाफोर नांगौ जायोब्ला जोंनि ओनसोलाव बेखौ सिगाङावनो दानना लाखायो
औ नंगौ
आरो जोंनि ओनसोलाव बाख्रि बे बाख्रियावबो जोंनि ओनसोलाव आमथिसुवा समाव हाबनो मोना बेबो दैज्लां बोथोर बोथोरावनो जायो आमथिसवायाबो आसार दाननि स्नि खालारनि ओमफ्राय जायो आरो
अ
बेनिफ्राय सानथामनि उनाव गोसो बायदियै गायफिननो मोनो आरो जों जोंनि ओनसोलाव आरो जोंनि ओनसोलाव गोबां रोखोमनि मैगंबो मावो आरो दैज्लां बोथोराव जेरै जिंखा पटल खांख्रिखला, सबायबिमा बायदिसिना मावनाय जायो आरो
औ
बानलु बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि मावनाय जायो जोंनि ओनसोलाव पथलबो मावो आरो जिंखा बेफोरखौबो मावो जिंखाखौ जोंनि ओस बेगरखौ फोनानै फुलि खालामनानै बेखौ गायनाय जायो
औ
औ आरो पत टल पटलखौथ' जोंनि ओन्सलाव बिफांखौनो बा बिफांनि थानायखौनो जोंनि ओन्सोलाव गायफिनो आरो बेखौ गायफिननानै बेखौनो नसे बिफां महर होनानै बेयावनो पटल गायनाय जा जायो बेखौ सां बानायनानै होनाय जायो आरो बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि जोंनि ओन्सोलाव मैगं गायो दैज्लां बोथोराव बायदिसिना आबाद मावो आरो बांसिन जोंनि ओन्सोलाव लां बोथोराव माइखौनो मावनाय जायो
औ नंगौ
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव
औ जोंनि ओनसोलावबो
मावो दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद मावो बेनि सोमोन्दै नोंथाङाबो एसे फोरमायलायदो।
औ जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो गुबैयै माइनि आबादखौनो मावोनाय जाग्रोयो। गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं बेफोरखौबो गायनाय जायो आरो। माइ आबाद मावनो जोंनि ओनसोलाव नोंथाङा जेरै बुंबाय बोसोरसे सिगांनिफ्रायनो ओ माइदलि दोनखायो बे बिदि जोंनियाव बो दोनो बे माइदलिखौ दैयाव बस्थायाव सोनानै मोजाङै जावस्रोना लानानै ओ बस्थायाव सोना दैयाव सोमनानै सानसे बा सानसे खावसे बा साननै बिदि सोमनानै दोननाय जायो आरो दैयाव। अह बेनि उनाव बे दैनिफ्राय साननैफोरनि उनाव बोखांनानै बोरियाव दोनो बोरियाव
औ औ।
माइदलिखौ माबा मोनसे इसि मोजां बस्थाफोर बा जि बा थालिरनि बिलाइ बिदियाव फेनस्रानानै लामस्रोना दोननाय जायो आरो बे सोमनानै दोनोब्ला बे माइदलियाव गाजा बेरो आरो। बे गाजा बेरनायानो दुब्लियाव ओ दुब्लिखौ हालेवनानै बे हालेवखांनायनि उनाव मै होयो मै होखांनानै थामजि। थाम। जिसो मिनिट बिदि दोननानै बे गाजा बेरनाय खोथियाखौ फोनाय जायो आरो। बेनि उनाव बे गाजा बेरनाय खोथियाया रोदा सुयो रोदा सुखोनानै मोजाङै खोथिया महर लायो आरो। बेखौ ओ गोबां सम जेरै ओ दान मोनसे बा दान मोनसे खावसे बिदि जोथोन लानाय जायो आरो। हासार बायदिसिना होनानै आरो दाउ हांसो बेफोरो जाहाथे जाया बेनि थाखाय बे खोथियाखौ जोथोन लाबाय थानांगौ जायो। बेनि उनाव बे खोथियाखौ फुनानै ओ फुनो थाखायबो आरो मानसि नांगौ जायो। गामिनि मानसिफोरखौ हौवाफोर बा हिन्जावफोर। बिदि लिंनानै। हाजिरा खामला होनानै फुनो होनाय जायो आरो फुनानै आरोबाव बेखौबो ओ औवानि आरं बा औवानि खाथि बिदि जिरनानै खानाय जायो आरो बेखौ। मोनसे मोनसे बिदि खालामना खायो बेनि उनाव बे हाखौ आरोबाव हालेवनानै लायो खारायनाय आरो बिदिनो मोजाङै हालेवग्रोना लाबावो। लानानै ओ बै खोथियाखौ गायनाय जायो आरो। गायखांनानैबो। आरोबाव दान मोननै दान मोननै खावसे बा दान मोनथाम बिदि दोनो। ओ गायखांनानै बिदि जोथोन लाबावनांगौ जायो गायखांनानैबो आरोबाव हासार बायदिसिना होनांगौ जाबावो आरो बिदिनो दान मोनथामसोनि उनाव बे मायाव फिथाइ थायनो हमो। बे फिथाइआ मोनोब्ला बेखौनो हानानै माइ महर मोनो आरो बे माइखौ हानानै न'आव लाबोयो न'आव ला आरो हानो थाखायबो हाजिरानि गोनांथि जायो। औ रा खांनानै न'आव लाबोयो आरो आरो न' लाबोखांनानैबो ओ‌ नाबावनांगौ जायो नानायाथ' गोदोनि दिनाव ओ मोसौजोंनो नायोमोन। नाथाय दा औ ट्रेक्टर बा माबा गोनोखोआरि मेसिन बिदि ओंखारबाय आरो दाना। बेफोरजोंनो नानाय जायो।
जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिनो
औ औ दा नाखांनानै आरो बेखौ मोजाङै लामस्रनानै बाख्रियाव सोनानै दोननाय जायो आरो बेखौनो ओ खायफा आबादारिफोरा फाननानै गावबा गावनि न'खरखौ दायो।
औ नोंथां।
बिदि जायो आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद मावबावनाय जायो जेरै जोगोनार ओ जिंखा नोंथाङा जेरै बुंबाय ओ पटल। बायदिसिना बेफोरखौबो गायनाय जायो आरो।
आरो बेफोरखौ गायनो थाखायबो जे ओ जोगोनार गायनाय हाखौ हालेवना लागोरनांगौ जायो बेनि उनाव बे हाखौ थख' थख' खालामनानै बे जोगोनारनि ओ बे जोगोनारनि बेगरखौ बा जोलि बेखौ फोनाय जायो आरो। बेनि उनाव सान जि दिनसो थानानै बे मोजाङै फुलि जाबोनो हमो बेनिफ्रायनो बेखौ ओ खाय बा ओरै नोंथाङा जेरै बुंबाय औवा बा बेनि सां बिदि होनानै होनाय जायो आरो जाहाथे बियो मानला लाङो सायाव।
औ।
खालामनाय जायो आरो। दा समाबो जाबाय ओं राय्लायनायखौ दोनथ' जासिगोन दे नोंथां।
औ दे जागोन दे नोंथां। दोनथ'जागोन